हेल'।
औ माबोरै दं।
आङो एसे देहाया लोरबां मोननानै दङ लोगो
आय' हिनजाव गोदान जानो नागिरनायावनो देहा लोरबां जाबाय नामा?
बेबायदिनो होननांसिगोन एसे माबा
माथो मोजां खौरां खोनादों।
थांलाय फैलायबो खालामनांगासिनो खरसा खालाम ग्रा मानसिबो गैया नालाय माबायाबो नायग्राबो गैया जाहैबाय।
गासिबो रेडि जाजोबखाबाय।
एसे लामायाव रेडियानो होनजाबाय। माखासे बुस्थुफोरखौथ' आरो
बारा गोबाव गैला ना दान मोनथामल'सो दंसै नामा गेजेराव
दा मा दान मोनलाय लोगो जुला
दाथ' आसार नामा?
औ आसार औ औ आसार।
मा मासाव होनदों माग मास ना माबायावनो आसिन कारतिक
आसिन
आसिनावनो ना होनबाथ' गैलायानो माथो
गैथारलामोन गैथारहायालाय ओमफ्राय आंथ' औ
खामानिया आवगायदों अखा बांखानो
दाथ' अखाया नै लेरे थेरेसो हागासिनो नालाय बारा माबाबो दैबाना जालायलायनायबो हायासै
औ देग्लाय
देग्लाय औ हादोंब्लाबो बिदि बि माबायासो आरो बारा खस्थ' होआखै।
गायनाय फुनायालाय मारै सोलिदों।
गायनाय फुनाया नै गायग्रायाथ' गैखाया जाहैबाय। रावबो मावग्रायानो गैखाला न'आवहाय खामलासो लानांदों।
दानि जुगाव बेनोसै हाजिरा नङाबानो गायनो हाला।
औ हाजिर बिसोरखौबो औ लायनांगौ दोनहैनांगौ। अफिसार अफिसार होन माबाो साबसिन जासिगोनदां। मालाय।
खामला मावग्रायानो हाजिरा मावग्रायानो खम जालांबाय नालाय बिनिखायनो उफाय गैया।
खालामाबाबो।
आरो दानि जुगाव एसे एनै थाखा फैसाजों फसायलाना खामानि दामानि मावनो।
औ औ फसाया। सानसेयाव बाजौ रां लांदों।
आरो मैगं थाइगं। मुवा बेसादनि दामाबो बारानिफ्राय बारा जाबाय नालाय बेखायनो। बेफोरबायदि फैसाया बहा थो
औ बिसोरबो मालाय दोनथुमनाय गैयि जायोना बिसोरनाबो सानसेनिखौ सानसे खरसा खालामफिननाय जायो बिसोरबो
बेनोथ' जाहैबाय
औ ओमफ्राय नोंसिनालाय लोगो
जोंना गायखांबाय गायखांबायानो होनजायो बारा बुरजाबो गैखायामोन नालाय जोंहा ओमफ्राय बिदिनो हाजिरा होनानै ट्रेक्टरजों हालेवनानै सानसे साननै फुबाय ओमफ्राय सानथाम गायबाय बेयावनो जोब्बाय जोंना।
ए दानो दं
उम ओम मानना बोथोर फाथ बिदिनो दा आङो दंथ'यो न'आवनो
नोंनााथ' औ फरायसालियावसो मावखायोमोन ना
औ फरायसालि नालाय आंहा बन्द'बोमोन।
औ बन्द' मोनदों।
गैया बेरायनोबो मोनासै। गुबुनफ्रा मालाय बेरायहैजोबबाय सुटि मोननाय लोगो लोगो
औ ओमफ्राय फरायसालिनिफ्राय लाङाखै बेरायनो आङो मानसि।
फरायसालिनिफ्रायथ' एसे माबा होदोंसो आङो। माने एसे माइ गायखांनाय मानाय एसे खामानिफोर एसे फोजोबनानै थांनोसै नामा होननानै। एसे साननैसो उनाव बेरायहैनोसै होननानै बुंदों आं।
फरायसालियाव फोरोंनाया फोरोंगिरि फोरोंगिरि जानायाबो मोजांहाय। फरायसाफोरजों बेरायफानो मोनो औ बेरायफानोबो मोनो गोबां जायगा नुयो।
फरायसाफोराबो सामफ्रामबो फरायसालि थांनाय थांलाय फैलाय मेङोना ओंखायनो एसे। रेस्ट लाथोंसै साननानै। हाब हाखु दाखु बेरायनायखौ खालामासै आरो जों
औ जायो बेबायदिनो बन्द'जोबहांफोरावबो थांजायो ना थाखो जागायफिननायनि सिगां
बहाबा खाथियावनो थांनानै लानानै बेरायला फैनोसै
औ औ कचिं माबा होआखै गोलोम बोथोरनि एबारहाय।
गोलोम बोथोरनि दङ फोरोंथायाइ मावबादायाथ' दङ फरायसालियावबो होदों आरो। गामियावबो होगासिनो दङ दानिया आथिखालाव। बयनिबो गामियाव माबासै नालाय क्लाबनि। गेजेरजों क्लाबनि जोहै बयबो फराय फोरोंथाइ होयो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दाना बयबो गोसो गुदुङै। फरायनाय लिरनायखौ गोसो होजानो लुगैसै नालाय गामिनि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बेनिखायनो जोंनि गामियावबो आरो गुबुन गुबुन गामियावबो फोरोंनाय जादों आरो आरोथ' ओरै आरो गुबुन जेरै फरायसालिफ्रावथ' होखायो नालाय फरायसालियाव बन्द'आ फरायसालियाव होनाया माबा आरो। थाखो गुजों जिजोंखौल' होदों आरो ओमफ्राय। बे दस्रा थाखोखौ होआखै नालाय बेनिखायनो बे दस्रा गुबुन थाखोफोरनिया जायहा फरायसालियाव मोनाखै बिसोरो गामियावनो सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ।
गामि गामि खालामनाया बेबायदिनो खाबु गोनां जायो आरो।
औ आरो आंबो दा बे गामियाव फोरोंनायखौनो फरायसालियावबो दसे थाङो आरो गामियाव फोरोंनायखौ खौबो नायो आरो दसे दसे सम मोनबा गथ'फोरजों एसे समखौ हगारहैयो आङो।
औ अब्लालाय खामानियानो खामानि बन्द' मोनबाबो।
थानोबो सुखुवा नालाय सामफ्रामबो फरायसालियाव थांदावनाय। बिनिखायनो एसे थाङो आङो।
औ मोजाङानो लोगो औ औ मोजांसो
औ गथ'फ्राबो आरो नों गरम बन्द' होननानै खायसे गथ'फ्रा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायाबा फरायनो लिरनो गोसो जायाना। समा ओरैनो थाङो गेलेनायफोरजोंनो बिनिखायनो गथ'फोरखौ आरो जै गथ' फोरा थादावबाय फरायलासिनो लिरा लासिनो आरो बबेबा खामानिखौ मावदावाबाथाय बयब बबो बाखायो नालाय दा गथ'फ्राबो फरायनायखौ दसे समावनो आरो ओरैनोथ' न'आव फरायखाया बांसिन गथ'आनो। ओंखायनो बे ओ सोलोंथाइ मावबादा फोरनि गेजेरजोंनो गथ'फोरखौ माने फरायनायाव नांथाब होबाय थानाय खालामनाया मोजां जादों आरो।
औ मोजां नङाबा ओरैनो दस्रा गाज्रि खामानिफोरावसो
उम उम नंगौथ' दानि लाइमोनफोरा गथ' देरफुनायफोरा एकदम मुवा मुवा बेसादफोरखौबो बासिनानै जानो रोङा नङा ना? निसा बेसाद जायो बायदिसिना आरो माखासे गाज्रि गाज्रि खामानिखौसो सिरि सिरि बिमा बिफाखौ दोनखुबा दोनखुबा मावो बिसोरो।
औ बेरायदिंनाय सानसेमानि गामियावहाय औ औ औ बेराय थिंबाय थायो बिसोरो।
उन्दैनिफ्रायनो जुदि गथ'फोरखौ औ उन्दैनिफ्रायनो जुदि गथ'फोरखौ नोजोर होनानै लाखियाबाथाय आरो दे देरब्ला बेखौ जै गाज्रि खामानि मावदावनायाव थांबाथाय बेखौ आरो फोसाबफिननो बिराद गोब्राब जायो।
गाखानाय औवाखौ फदबनो हायि बायदि
औ बेनो राखाानाय औवाखौ फोदबनो हाया
बेबायदिनो मोजाङानो जादों बेफोरबायदि मावबादा फोरोंथायाइ मावबादेर लानाया नङाब्ला जोंनि समावथ' सोलोंथाइनि अनजिमायाबो गैखायामोन ना?
उम सोलोंथाइनि अनजिमाया आरो दा बे बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि थाखायसो दिनै सोलोंथाइफ्राबो एसे एनै सोलायबोनो हमबाय गोदोनि बायदि बिदि सिगांनि बायदि नंला आरो आनजादनि फिथाइफ्राबो मोजां जायो गथ' फ्राबो आरो दा गोरों जाजोबबाय जेरावबो आखा फाखा रोंखा राखा जाबाय।
बेफोरबायदिखौ नांथारखागौसो नङाब्ला गथ' फोरा बे ओरैनो समखौहाय नाङा फाङा खामानियाव बारहोयो।
आरो फरायनाय फरायनायजोंल' नङा। ओ गथ'फोरखौ जुदि सोरबा गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुं दङब्ला बेखौ गेलेनाय बिथिङावबो ओ नांथाब होनोनानै दोननो हायो जेरै गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबां मानसिफोरा जाफुंसार जानायखौ मोनगासिनो दङ दानि जुगाव।
औ आरो बे दामनाय देनायनिबो फोरोंथाइ होयो ना।
औ सोलोंथाइनिथ' सोलोंथाइया थ' बे गेलेनायनि बिथिङावबो होनाय जाखायो आथिखालाव बिमा फिफाफ्रा बेफोरखौ एसे नोजोर होयोबा मोजां जागौ बायदि मोनो आङो मानो होनोबा बिमा फिफाया गथ'फोरनि ओ गथ' गावनि गथ'आ बबेयाव राफोद बेखौ नायनानै एसे बिमा बिफाया थाल लानानै जुदि बिनि गथ'आ गेलेनायाव जुदि राफोदबा बे गथ'खौ गेलेनाय बिथिङावनो मोजां फोरोंथाइ होयोबा गाहाम जागौ
औ नंगौ नंगौ जाय जेरावहाय गोसो दङ गोसो गुदुं दङ रोंगोन बायदि रोंग'थि एसे गोनां नुखायोना अबेयावहाय बांसिन माबा दङ गोसो जानाय दङ औ
सोर गथ'वा बबेयाव गोसो दङ बेखौ ओन्दैनिफ्रायनो सिनायखायो नङा होमबा
सिनायखायो औ बेफोरखौनो सोलोंथाइ लाहोनो रोंनांगौ आरो
उम
अब्ला बे गथ'वाबो सोलोंनायावहाय मानि एसे ओ मा होनो गाज्रि फरायनो गोसो गैयैखौबो फरायहोबाय थाबाय एसे गाव गोसो गैयिखौ खालामहोबा ग थ'फोरनि मेलेमा एसे माबा जायोना मा होननांगौ बेखौहाय बानाय मोनो औ औ गोजोननाय मोना आरो सोलोंनायाव जुदि गाव मोजां मोननाय खामानिखौनो मावनो मोनोब्ला सोलोंनो मोनोब्ला मोजाङानो गोसो होसिनोबो बे खामानियावहाय आरो जाफुंसारनायबो मोनो बिब्दिब्लासो
औ आरो ओन्दै गथ'फोरखौ ओन्दि उन्दै गथ'फ्राथ' आरो लेखा फरायनो बाखायो नालाय बिसोरखौ ओरैनो दोनालासिनो सावगारि आखिनाय बि बिदिनो गुबुन गुबुन आइजें आयला बानायनाय बेफोराव नांथाबहोनानै होयोब्लाबो मोजां जायो बे गथ'वा उनाव आरो बेफोरबायदि आरिमुफोरजोंनो आखाइनि हाबा मावनानैनो ओ गोरों गोरा जाहैनो हायो
औ उन्दै समाव बेफोरजों सिनायथि होयोब्ला बे गाव माहाय ओ इन्ट्रेस्ट दङ बेखौ गावबो ओन्दै समावनो हमदांनो हायो आरो
औ लोगो दे होमबालाय लोगो दोन्थ'नसै दे गुबुन समफ्राव लोगो मोनबा सावरायसै
दे होमब्लालाय औ